औ
औ हेलौ औ औ खोनादों नोंथाङा फ्रि दं ना दायो
औ आं दङ ओरैनो दङ नों थाङा ओ बुंदो जोङो जोङो जोंनि सावरायनायखौ
औ औ औ औ आङो टपिकआ जाबाय जोङो ससियेल मिडियाया माने जोंनि जिउआव मा बायदि माने
औ
माबायदि दायो माने जोंनि जिउआव माने ससियेल मेडिया जों मादि सोलिगासिनो बिनि सोमोन्दै नोंहा एसे बुंनो हागोन नामा? ससियेल मिडिया जों मानि जोंनि मानि ओ मा मुलाम्फा जादों आरो मा खहा जादों। मोन्दै नोंथाङा एसे बुंगोन नामा
जागोन ओ औ आं बुंनोसै दे बिदिब्ला औ। ससियेल मेडियाया माने जोंनि हारिनि सुबुंफोरनि गेजेराव बे फैनाय समा बारा गोबाव जायाखै। जोङो नुनो मोनो। माने जेलानिफ्राय इन्टारनेट फैदों एबा माने जे जेखौ जोङो लानानै माने जोंनि समाज एबा जोंनि माने सुबुं हारियानो जौगादों। बे बे आगजु फैनाया मान बे बारा गोबाव जायाखै आरो बर' सुबुंफोरनि गेजेराव ससियेल मेडिया। खौ बाहायनाया ओ जेब्लानिफ्राय ओमफ्राय जोङो स्मार्टफन एबा जोङो जानबुंङा सोलायनाय फैदों बेनिफ्राय जोङो बै ससियेल मिडिया ओजों बां बांसिनै बाहायनाय जादों। अब्ला जोङो बर' सुबुं फोरा बांसिनैनो जोङो दायो दानि समाव जों नायोब्ला जोङो। फेसबुक इन्सताग्राय इउटुब बेफोरखौ जों बांसिन सालायनाय नुयो। बिनि गेजेराव फेसबुकजोंनो औ। बेनि गेजेराव जोङो फेसबुकजोंनो फेसबुक फेसबुकआवनो बांसिन जोङो बर' सुबुंफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो। जोङो ससियेल मिड मिडियायाव जेरै फेसबुक बेयाव जोङो जेनेबा नोंथाङा मुलाम्फा एबा खहा बेनि सोमोन्दै एसे सोंनायलाय आं बुंनो सै। एबा मुलाम्फ मुलाम्फा एसे हिसाबै जोङो नुनो मोनो जेनेबा जोङो खौरांखौनो मिथियो आरो जोङो जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि हारिफोरनि गेजे जेराव बा गुबुन सुबुंफोरनि गेजेराव मा जागासिनो मा बेरगासिनो बेखौ जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो मोनो आरो बेजों लोगोसे खौरां थाबाय आरो बेजों लोगोसे खौराङानो गुबै आरो जेनेब बा औ गोदोनि समाव जोङो ससियेल मिडिया गैयि समाव जोङो मोनथियामोन। जेनेबा जोंनि ओनसोलनिफ्राय लानानै गुबुन ओनसोलाव मा जागासिनो। बेखौ जोङो दा औ। जोङो इन्टारनेट अन खालामनानै जोङो मबाइल नायब्लानो जों ससियेल मिडिया खुलिबानो जोङो मिन्थिनो हास सैआरो जेनेबा अबावबा माबाफोर एक्सिडेन्ट जादों अबावबा सोरनिबा नखरनाव माबाफोर जादों सोर बा माबा बेमार आजार सफैदों बे खौ जोङो माने थाबैनो मिथिनो हायो आरो बिनि जोङो माब्रै जोङो बैनि बारगनो बा माब्रै जों बैजों सोलिलांनो जों बिनि राहाखौ जों थाबैनो लानो हायो
औ औ नंगौ
फरायनायनि फरायनायनि बिथिङावबो जोङो नुनो मोनो ओ ससियेल मिडिया एबा इन्टारनेट इन्टारनेटआ गोबां सहाय खालामदों ओ बर सुबुंफोरखौ जेनबा औ जोङो नुनो मोनो जे माने जों बांसिनैनो फरायसाफोरा फरायनायाव जुदि इन्टारनेट एबा मबाइल खौ मोजाङैनो बाहायोब्ला बिसोरो माने मिथिनांगौ औ गोबां हेफाजाब मोनो जेनेबा मिथिनांगौ माबाफोर बाथ्राबो थायो बा फराफोरखौ नोङो जोङो फरायसालियाव मोजाङै बुजिजोबासै अब्ला जों मबाइलनि मबाइलजोंनो एबा जों इन्टारनेटजोंनो जोङो बैफोरखौ मोजाङै बुजिनानै लानो मोनो ओमफ्राय औ माने बिदिनो गोबां ओ मुलाम्फा दङ जेरै जोङो नुनो मोनो जेनेबा इउटुब इउटुबाव जोङो भिदिअ आगारो भिदिअ आगारनानै जों बिनिफ्रायबो जोङो रां खामायनो हायो जोङो नुनो मोनो दा फेसबुकआवबो जेनेबा माबाफोर मोजां भिडिअ आगारोब्ला आरो बेखौ सुबुंफ्रा नायोब्ला बे खौ जेनेबा लाइक हरो जा आरो ओ मोनथिनो मोननाय मोनथिनो मोनथिनाय बायदिब्ला आरो बै फेसबुकाव जेनेबा बिबारफोर हरोब्ला जोङो बेखौ माने रां फैनाय जायो आरो। माने फेसबुकजोंबो जोङो जेनेबा जोंनि स संनाय ज जोंनि रोंगौथि जोंनि जेनेबा फरायनाय औ बेफोरखौ जों दिन्थिना हायो औ दिन्थिनानै सुबुंफ फोर बा गुबुनफोरा बेखौ मोजां मोनगोन बेसोरबो सोलोंनानै लागोन माबाफोर नों मोजाङै थियोब्ला बेखौबो गुबु फ्राबो सो सोलोंनानै लानो हायो आरो ओमफ्राय औ।
औ बेबायदिनो जोंना गोबां दं औ। नोंथाङा बुंनाया थिग थिगानो। ओ आंबो नोंथांनि बाद उम खौ उम जिखिनि नोंथाङा बुंदों बेखौ ब आंबो थारै थार होननानै आंबो सानो। मानो होनबा उम आङो नोंथाङा ससियेल मेडियानि ओ माने मा मोलाम्फा जायो बेनि सोमोन्दै मोजाङै बुंबाय। दायो आङो खहानि सोमोन्दै एसे नोंथांखौ खौ बुंनि
औ औ जागोन।
ओ खहा ओइ ओ माने जेरैबायदि मोलाम्फा जादों बेबायदिनो खहाबो जाद दों मानो होनबा उम मबाइल जेब्लानिफ्राय जामबुं बा इन्टारनेट जाबाय बिद समनिफ्रा फ्राय माने ओ गोदोहाय ओ गथ' गथाइफोराबो आरो माबा जेनेबा माबा मोनसे ओ खामानि दामानिबाबो ज' ज' मावोमोन नङा होनब बा?
औ नंगौ।
दिनदो दानि मुगायाव बेफोर दानि मुगायाव बेफोर माने नुनो मोनला आरो जेब्लानिफ्राय माने ससियेल मेडिया बा मबाइल जों मा माने बेफोर जाबाय अब्लानिफाय माने माबा मा होनो गथ' गथाइ बा गिदिरफोराबो माने बेबायदि माबा खालाम ला आरो ना। बेबायदि माने ज' ज' ओंखारनानै माने खामानि मावनायफोरखौबो नुनो थांला। गावबा गाव बाबा मोनसे खामानि जाब्लाबो माने गावब गाव मबाइलफोरावसो माने बिसोरो माने ओ बिजि औ बिजि जानानै थायो। बेफोरनो। आरो दा फेसबुक इन्सटाग्राम बि बेफोरनिफ्रायबो गोबां मानसिफोरा गावनि ओ माने रोंगौथिखौ दिन्थिनानै संसार जागासिनो दायो। गोबां बेनिफ्राय रांबो खाम मायनो हायो। बेबायदि जों मिथिनो मोननाय बायदिबा आरोना। बेनि सायावा आरो गोबां खहाबो जादों बेबायदि ओ जेरैबायदि बे ओ फेसबुक आरो इन्सटाग्राम जानाय लोगो लोगोनो ओ माने मानसिफोरा माने न'आवनो थायो। बिसोरो माने दुनियायाव मा जाबाय थादों बेखौ माने सान माने बारा माने माबा खालामा आरोना। पात्टा लाया आरो बिसोरो माने गावसोरनि बे ओ माबा मोनसे भिडिय' ओ बानायनांगोन। बेयावहाय माने गावनि मोजां गाज्रिख साननो हायि जालांदों माने मानसिफोरा माबा मोनसे कनटेन होनो थाखाय माने बिसोरो ओ मोजां बेखौ खालामबा आं माने मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन बेखौ साननो हाला माने। रां खामाय रां मोनो होननानै माने भिदिअफोर खौ माने मोजांबाबो गाज्रिबाबो बिथांमोना होयो। फेसबुकफोराव औ। आरो गावसोरनि न'खरनि। खोथाफोरखौबो माने बिथांमोना माने गासैबो खोथाफोरखौ खौनो माने ससियेल मिडियायाव बुंना लायो बेफोर माने जोबोद खहा गोनां आरोना।
औ औ औ नोंगौ।
बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो एसे बुंबा मोजां जागौमोन।
औ खहानि बागै ना?
औ खहानि बागै।
औ जागोन दे ओ नोंगौ नोंथां बुंनाय बादिनो आंबो गनायनानै लायो बि दिनो ओ बांसिनैनो सुबुंफोरा बिदिनो कनटेन्ट एबा भिडिअफोर हगारनायाव जों नुनो नो मोनो जे माने जुदि गाज्रिखौ नायलांबाय थानानै बै जाय हगारग्रा ओ सुबुङा बेना मुलाम फा जादोंबा बेयो गाज्रिखौनो हगारबाय था थागोन ओमफ्राय बेजों माने औ गावनिबो खहा आरो जाय सुबुङा नायदों बेखौ बेनिबो खहा जालाङो आरो औ औ आरो बेजों लोगोसे जोङो नुनो मोनो जे माने बांसिनैनो ओ जेरै नोंथां बुंनाय बायदियै ओ मानसिफ्रा बाहेरायाव ओंखारनायखौ खम खालामनाय जाबाय दाना। माने दसे समाव जों जु दि बेलासियाव बेरायग्लांनो मोनब्लाबो दानि जुगाव जों नुनो मोनो जाम दानि जुगाव जों नुनो मोनो जे बे सुबुंफोरा माने मबाइल बा जानबुंआवनो बेस्थ' आव थानोसै। ओ दसेनि थाखाय जुदि ओ खामानिफ्राय फैगो गोन ओमफ्राय बेनिफ्राय बिसोरो बेरायग्लांनो बा दसे ओ गावनि लोगोफोरजों रायलायनो सम सम मोनब्लाबो बियो बै सम खौ ओ लायाजासे बिसोरो गावससिनि जामबुंआवनो बेस्थ' थागोन आरो
औ आरो गावनि न'खरनि बिमा बिफाफोरजोंबो रायलायनो सम गैला। गथ' गथाइफोरा गावबा गाव मुबाइलाव बिजि जानानै थायो। बेबायदि जायो औ न'खराव साब्रै मानसि थाबाबो सानैया जुदि बाइलावनो बे बिजि जाना थायो। बेबायदि जायो आर दोना आ मुलाम्फाबो जादों। मुलाम्फा जायाखै होननानैबो बुङा मानो होनबा दिनैनि मुगायाव न'आव थानानैनो गोबां ओ खामानिफोर मावनान नै रां खामायनो हायो। ससियेल मिडियानि गेजेरजों।
औ नंगौ नंगौ औ। थारैनो नोंगौ नोंथां बुंनाया ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो उम नायनो हायो आरो बां सिनैनो खहाबो जादों एबा मुलाम्फाबो जादों बेदिनो माने गासिब बो बिथिङावनो जों नुनो मोनो खहाबो थायो मुलाम्फाबो थायो।
औ नंगौ।
जेलानाखि बै ससियेल मिडियानिफ्राय जोङो माने खहा जायो ब्ला जों बेखौ मुलाम्फायाव लां फिननो थाखाय जोगोद जोबोद गोब्राब जायो आरो जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय आरो दानि जौगाफुनाय जोंनि माने जोंनि बर' माहारिनि बै जो लाइमोनफ्रा जोबोद माने उन्दै आरो जेनेबा बिसोरो औ। जोङो ससियेल मिडिया बाहायनायाबो बारा गोबाव जायाखै। बेनिखायनो जों माने बै बिथिङाव ससियेल मिडियानि बिथिङाव जों माने दा बारसोमनाय बादि जाद दों आरो। दा बिनिफ्रायनो जों माने बै बेखौ जोङो हमथानानै लाखिनाय एबा जों कन्ट्रलखौ जों माने लासैनो रोंलांगोन। बेखौ माने आङो माने जों मिजिं थियो आरो आरो बि दि जालांगोनखौ आङो मिथियो मानोना माने जे जेला खिनि जों माबा मोनसे गेलेग्रा बुस्थुखौ जों मोनग्रोबाय अब्ला जों बेजों सान्नै सान थामखौ जों गोबां गेलेगोन बेजों औ आ ओमफ्राय उनाव बालाङो आरो दा बिदियैनो ससे ससियेल मिडियाबो जोंनि हारियाव माने मोनसे गोदान ओ गेलेग्रा बादि मोनसे आगजु जानानै फैदों। आरो बेयो माने जोंनो जोंनो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय एसे गोबाव जोंनो एसे सम नांगोन आरो। गोबाव लायो। एबा माने थाबबो जानो हागौ जु दि जोङो थाबैनो बुजिनानै लानो हायोब्ला आरो।
औ बिदिब्ला दिनैनि राय्लायनाय एसांयावनो दोन्थ'नोसै। गोबां रायज्लायबाय जोङो। ससियेल मिडियानि सोमोन्दै। गोबां मिथिबायबो।
औ औ जागोन दे नोंथां औ गोजोन्थों दे औ।